हेलौ
हेलौ हेलौ औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों औ।
औ बे समाव आं नोंथांजों बर'फोरनि जि दानायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा नोंथां?
उसुबिदा गैया नोंथां औ रायलायनो हागोन।
औ दे बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ दे रायलायगोरदो दे होमबा
बर' आइजोफोरा गोदोनिफायनो जेनेबा दख'नाथ' गानोना बर' आइजो फोरा औ बे दखनाखौ गाव गावनि आखाइजोंनो दानानै गानो नङा होमबा नोंथां औ बे जिखौ जेनेबा खुन्दुंफोरा अनेक रोखोमनि थायो नङा होमबा जेरै पक'वा मास राइस ओमफाय पलिस्टार बेफोरखौ मा दानानै गावसोरनो गानो नङा होमबा नोंथां औ बेखौ मा होनो फुकुवाखु खुन्दुं बा मास्राइसफोरखौ
औ
माबोरै दानाय जायो होनबा गिबियावनो बेखौ हाथाइनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै मार होनानै दायो
औ नोंथां
औ गिबियावनो माइरं माइरंखौ ओंखाम बायदि संनानै आरोना ओंखाम बायदि संनानै बेखौ रुग्रोना लायो दै खौ बुरजा होयो आरो नोंथां औ औ ओमफ्राय बेयावनो मा खालामो बै खुन्दुंखौ सोमनानै दान्दा मोनसे बहायना लायो बेयाव सोमखांनानै बोखांना आरामनो दास्रि फिनना लायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
बेनिफ्राय बेखौ मोजां सान्दुङाव फोराननानै
औ
मोजां जायोब्ला जेनेबा सानायाव।
औ
मोजां जानो थाखाय बेखौ स्रा स्रा फोरानना लानानै सोरखि बा जेेनथोराव होनानै सायो आरो जि दानायनि बागै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
जि दानाय लुनायनि बारै हागोन नोंथां औ गोदोनि औ आं जा एसे मिथियो बेखौ खोन्थानोसै गोदो गोदाय जोंनि बिमामोननि समाव आरोना माने माने बिसोरनि समाव माने जायफोर आइजोआ सि दानो रोङा आरोना बेखौ बर' हौवाफ्रा माने हाबा लायामोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बे गोदोनि नेमखान्थि आरो बे माने गोजाम नेमखान्थि आरो गोदो गोदाय माने जि दानायाबो गोबां रोखोमनि दंमोन माने आगर आगराबो गोबां रोखोमनि आगर दङ। माबा माने सान्द्रि आगरबो दङ बिदिनो बनन्दुराम आगर
औ दा
ओमफ्राय औ दाउस्रि दाउस्रि दाउस्रि आगरबो दं ना नोंथां औ फारौ मेगन फारौ मेगन हाजो आगर गोबां रोखोमनि आगर दं आरो।
औ
दा बेफोर आगरफ्रा जोंनि जोलै इयुन जोलैनि थाखाय बुहुद गोनांथि आरो बेयो
औ
दा बेफोर आगरा दासिमबो दङ आं नुयो आरो।
औ दं
आरो आरो गोबां रोखोमनि जि दानायखौ न'खर न'खर नुयोमोन बै समाव दा बेफोर जि दानाय आसार खान्थिफोरा गोमालांगासिनो दङ आं बेखौ नुगासिनो दङ दा माबोरै गोमालांदों अब्ला माने जोंनि आइजोफ्रा माने बै खुन्दुंनि दामा बाराय बारायबोनायखाय गोबां आइजोफ्रा बे फोरखौ माने माबादों खोमा आं बिदि सानो आरो माने खोमा लांदों खोमा खस्थ'बो औ औ आरो बे टेक्न'ल'जिनि बे गोदान गोदान गोनोखोआरि आदबनि माबा मेसिनफोर लाबोनायनि थाखाय बेफोर गोमालांनो हमदों आरो दा आजि खालि बांसिनखौनो मेचिन जों दानाय गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ नुनो थाङो आरो। दा जोंनि जायगायाव माने बांसिनानो खम जाबाय आरो बेफोरबायदि गोदोनि ट्रेडिसनेलि बे दाग्रा बे खुन्दुंजों दाग्रा मा होनो बेखौ मा सोरखि सोरखिखौथ' माबाजों बानायो औवाजों ओमफ्राय बे
औ
थोर ना मा होनो बेखौ थार्द थार्द ओरै दाग्राया औ थार्द बेफोरखौ नुनो नुनो थांला आरो आजिखालि बुहुद खम माने दा आङो बांसिन बेफोरखौ खोमालांनायखौ नुनो मोनदों दा। आखाइजों साननो हायो बेफोरबायदि दाग्राखौ खम जाबाय उइबिंफोराबो खम जाबाय एसे
द
दा माने दा सेम्पोल नागिरोबा आखाइजों माने मोननो थाङो आरो बेफोरखौ दा बेफोरखौ बांहोनांगौ जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय
औ
अब्लासो बर'नि माने आइजोफोरनि वमेन इम्पावारा माने बारायबोगोन आरोना आं बेखौ सानो अब्ला अब्ला नोंथां बे गोदो गोदायनि दानाय लुनायनि बारै नोंथाङाबो एफा एनै फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां उम गोदो औ गोदो बे जि दानायाव खुन्दुंफोरखौ मिथिंगानि फ्रायनो बर' आइजोफोरा गाबखौ बुथुमनानै
औ
गाबखौ बुथुमनानै गाव गावनि आखाइजोंनो दानानै लायोमोन दा आथिखाल मुगायाव बेफोरखौ नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां औ औ दा गामि ओनसोलावबो बहुद खमसै दानिया बे थारखालफोरजों दानाया
उम नंगौ नोंथां औ औ ओमफ्राय नोंथां हेल'
औ खोनादों
औ अब्ला दानाय लुनायनि माबा नेमखान्थिफ्रा माने
औ
सोलायबोनाय हमनायखौ नुदों नुगासिनो दंना नोंथां औ औ दा गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' मोननै रोखोम जायो दा गोजाम गोजाम आदब खायदानि गाननाय जोमनाय आरो गोदान वेस्टार्न कालसार माने गोदान आदब खायदानि माने गाननाय जोमनाय आरो बेफोरखौ नुयो दा बे गोजाम गोजाम होनोबा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय दानाय लुनायखौनो बुजियो ओमफ्राय वेस्टार्न कालसार गोदान होनोब्ला गोदानखौनो बुजियो माने गोनोखोआरि आदबजों बानायनाय मेसििनफोरजों दानाय लुनाय बेफोरखौ बुजियो आं बेखौ सानो आरो नोंथां। दा बेफोर औ दे नोंथाङा बुंगोर दे माबा बुंनो सानदोंब्ला दे
आथिखालाव जेनेबा बैसागुफोर जायो। लाबो बैसागु मोनफैयोसो सिगांनो गोदोनि बर' आइजोफोरा साखाफारा जानानै गामसा बा दख'नाफोरखौ दानानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नों
बेफोरखौ आथिखालाव हाथथाय बाजारनिफ्रायसो बायनानै लाबोनाय नुसैना
औ औ नोंथां दाथ' गोदोनि समखौ बुङोबाथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जायफोर माने माने बर'आ हिनजावफोरा माने दावहायाव थाङोब्ला माने दानानै गान हरोमोन । जोहोलावफोरनो बेबादि खुगा माने सल'आव बेफोरबादिखौ खोनाबोदों आरो हरसेनि गेजेरावनो औ औ दा बेफोर आर'नाइफोरा दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ माने बेफोर जि आइटेक मोननाय आगर माने आरो मोनसे नेरसोनथिनो आरो जोंनि थाखाय गाननाय जोमनाय बेफोरजों लोगोसे दा बेफोर गाननाय जोमनायफोरखौबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो दानायखौ नुबाय आरो मेचन आगरजों दा जोंनि बेफोर आगरफोरा गुबुन जायगानिफ्रायसो फैयो माथो जोंनि जायगायाव बेफोरखौनो बर' आइजोफ्रा उ फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो। गोदोनि समाव आखाइजों दानानैनो फालांगि खालामोमोन बर' आइजोफ्रा बेफोरखौ नुयोमोन दानि माबायाव बेफोरबायादिखौ नुनो थांला आरो नोंथाङाबो बर' आइजो हिसाबै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
बेफोरखौ औ गुबुननिफ्राय लाबोस्लायस्लाय गाव गावनो जेनेबा बा गाव गावनि ओनसोलाव बा गामियावनो दानानै बेबायदि खालामो ब्लाथ' मोजांमोन नङा ओमबा नोंथां औ आंनि ब्ला बेबायदिमोन आरो साननाया
उम
औ
उम समाबो जाबोबाय नङा होमबा नोंथां?
समाबो आरो माबा एसे दंबावो समा आरोब आधा घन्टा थार्टि मिनिटसो दंबावो एसे लायरायबावनो हागोन नोंथां। दा बे माने दानाय लुनाय होनोब्लाथ' बिदिनोसै जेन'बा नोंथाङाबो मिथिखागौ आरो बे दानि माबायावथ'
गो बेफोरबायदि दानाय लुनाय मेसिनजों दानाय लुनाय वेस्टार्न कालसारफोराथ' बिराद गोबां दाम जाबाय माने बायनोनो हाना माने गांसे दख'नायावनो माने पन्सास पास हाजार गाहाम बेफोरबायदि आरो हाबा हुखायाव गाननाय जोमनायनि दख'नायाबो गोबां जायो बेफोरबायदि बाजि रोजा गाहाम। बेफोरबायदिखौ नुनो थाङो आरो
औ
अब्ला समाबो जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय आंजों रायज्लायनायनि थाखाय थेंक इउ औ